औ औ खोनाहादों नोंथां
अब्ला नोंथां दिनै जोङो ओ मोनसे आयदा लाना सावरायसै जेरै बेरायनायफोरनि
नोंगौ नोंथां हागोन
दा गिबिथारनावनो आं नोंथांनाव सोंनो सानदों नोंथाङा दिनैसि सिमाव गावनि जिउआव खनबेसे आरो बेसेबांबार मबे मबे जायगायाव जोंनि आसामनि बायहेरायावहाय बेरायहैफेरखो खोनादोंना नोंथां
दे नोंथां खोनानो ना नोंथाङा
औ नोंथां औ
नंगौ माने आङो बारा बेरायनाय जायाखै आथिखालाव माने खुब खम आरो जोङो बिदि पार्सनेल लायालासिनो एसे गुवारै लाबा साबसिन जायो
औ जागोन नोंथां निमाहा बिनाय थाबाय
माबा थायो नालाय
औ नोंथां औ
सायाव उसुबिदा थायो नालाय
औ जागोन दे नोंथां
अब्ला जोङो बेरायनाया जों आं बुंनो थाङोबा बेरायबाय बेराया नङा जोंनि आसाम आसामनि माखासे ओनसोलफोराव बेरायजाबाय जेरै ओरैजाय मानास नेसनेल पार्कआव बेरायबाय
औ नोंथां
लोगोसे कामाख्या मन्दिरावबो जों बेरायबाय
औ नोंथां
बेजों लोगोसे जोङो तेजपुरावबो बेरायबाय माखासे बायखोन्दा नेरसोन खौ नायनो जों लोगोसे आङो आसामनि बाहेरायाव ओरै डिमापुरावबो थांनाय जाबाय
औ नोंथां
बेजों माने आं जाखिनि माने बिसोराव नुबोदों बिसोरो खोब मोनसे, मोनसे रहिसो जायगा, बुंनांगोन, मानो होनोबा जेरै तेजपुरनि जायफोर जायगाफोरा गोदोनि बान राजानि जायगा होननानै जों खोनानो मोनो, बिजाबफ्राव फराय दा बेसोरबायदि जायगायाव बेरायनानै खोब गोजोननाय मोनो मानो होनबा,
औ नोंथां
जोंनि माने गोसोखौ थुलुंगा होयो,
औ नोंथां नंगौ
होनबा बै समाव माखासे जालांनाय जाथायफोरखौ जोङो फिन बे, जायगायाव थांनानै मोनसे गोथां गोथाङै स खम होनाय जायो आरो
औ नोंथां थारैनो
दा नोंगौ बे जायगायाव नुबोदों जोङो माखासे गोजाम अन्थाइजों बानायनाय दानख'नाय मुसुखाफोर,
औ नोंथां
जोंनि हादरनि बा बै रोखोमनि राजा रानिफोरनि गेजेराव जा सुंसार जाबोनाय जाय बिथांमोनहा आखाइनि, रोंगौथि नोंथां आर्ट बेफोरखौ जों बेयाव मोनदांनो हायो, माने बै समाव बेफोरबायदि आर्टखौ खालामनानै जोंनि गेजेराव मोनसे साजायनाय बेफोरबायदि, खामानिया माने दङमोन आरो दा बेफोरबायदि आर्टखौनो जोङो माने गोबाव समनि उनावब्लाबो जों दानि उनाव,
औ नोंथां
बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै नायफिनोबा मोनसे मोजां गोसोआव ओ माने गोजोननाय मोनो आरो
नंगौ नोंथां थारैनो,
सोमजिनाय, ओ न'न मोननो हाबावो डिमापुराव जेब्ला, बारियाव थांगोन बेयावबो मोनसे जोंनिनो खोनायो। बेबो जोंनि बर'नि बेनो मोनसे बायखोन्दा नेरसोन बुंनो थाङोब्ला जों बर'थार होनब्लाबो माने एसे बारा जायो। थेवब्लाबो माने बर' हारिनिनो मोनसे दालाय। बा ज'यै बै समनि संसार जाबोनाय बर'निनो बिदि होननानै जों
औ नथां। खोनादोंना नोंथां?
औ आं खोनागासिनो नोंथां।
औ नोंथां।
दा बेयाव माने गिदिर गिदिर पिलार्सफोरखौ मोनो आरो जों। अन्थाइनि अन्थाइनि माखासे दाननाय बेहाय गोबां माने मा होनो जाय बिथांमोनहा नुहैबाय बिसोरो माने बुंनो हासिगोन। माने अन्थाइखौनो गोबां महराव दानाय ओमफ्राय माखासेफोरा माबा आरो लावथुब लावथुब बालाजों लिरनाय बायदि नुदों नोंथां बेखौ आं आखाइजों दांनानै फैनाय हिसाबै एक्सपिरियेन्स खालामनो हाबाय। बायदियानो बै समनि बोथोरबा मा मा जायफोर माने सिङाव बिनि ओ रिसार्च खालामग्रा बिथांमोनहा मिथिगोन आं जाबायदि नुबोदों बाला बायदियानो आरो बेखौ नो लिरनानै माने बेबायदि महर होबोदों आरो होदों आरो फिलारखौ बे मोनसे खोब नायथाव आरो समायना। दा बेफोर माने दासिमबो माने जों थाङोब्ला माने मोजां मोनो आरो। बिदि मोनसे रहिस गोनां जायगा बिदि रायजो जादोंमोन बै समाव बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायो दा बे बेफोरजों जों गोबां गियान मोनो मानो होनबा जेराव गावनि जायगायाव थानानै जा नुनाय बेखौ दोनथ'नानै गुबुन जायगायाव जुदि थाङोब्ला बै जायगानि थानाय जानाय ओ खामानि आसार खान्थि बेफोरखौ जों नुबोनो हायो। आरो राव बेफोरखौबो जों सोलोंनो हायो। आरो बिथांमोननि थांनानै बिथांमोनजों कमिउनिकेसन खालामोबा जोङो माने माखासे बिथांमोननि मोजां गाज्रि माबायदि ओ जिउ खांगासिनो बे फोरबायदिखौबो जों मोनदांनो हायो आरो। दा बेफोरनि ओ सोलोंनाय होनजायो। मानो होनबा गुबुन जायगायाव थांनानै बेफोरबायदि कमिउनिकेसन खालामनायनि गेजेरजों नुनायनि गेजेरजोंनो जों सोलोंनो हायो। मोजां एक एक्सपिरियेन्स ओरैनो। दा बेनिफ्राय जोङो मानास नेसनेल पार्कआवबो खुब मोजां बेहायबो गोबां गोजान गोजान हादरनि बेहाय बेरायनो फैयो। जेरै ओ बुहुमनि मादावनो मुंदांखा जेरै दै थसेल' गं गान्दा दा बेफोर बायदि गान्दाफोरा ओ जेरै हिमालयनि आफाङाव थानाय माखासे मोजां जायगा जेरै जोंनि बि टि सि नि सिङावनो नङा होमबा? बेबायदि जायगाफ्रावनो बेफोरबायदि खाथियाव दङ। बेफोरखौ जों बयबो थांनानै नायनांगौ मानो होनबा गुबुन जायगाफ्राव गैयैनि थाखायनो जोंनि आसामाव फैनानै गुबुन हादरनि मानसिफोराबो बेफोर बायदिखौ ओ नायफैयो। बेफोरबायदि जिब दं होननानै आरो मोजां मोनो आरो जो बेयाव मोननो हायो ओ जिब साफारि मोनो आरो ओ मैदेरनि साफारि मोननो हायो। था खाय माखासे रिजर्ट सिफोर मोनो आया होमबा दा बेफोरखौ जों इन्जय खालामनो हायो। माखासे ब्लेक टाइगार फोर मोननो आथिखालाव ना होमबा दा बेफोराव थांबाय आरो नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंथि खालामदों नामा नोंथां?
खोनायाखै नोंथां।
नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंथि खालामदोंमोन नामा नोंथां?
अ' सोंथिया नोंथां माने
औ औ औ खोनानाय मोनाखैमोन आं नोंथांनि बुंनाय
औ औ मोजां दा ओ बेफोरनो माने नोंथाङा आंनि दावबायनायफोरा।
औ नोंथां।
बेनि अनगायै मा माने गोबां माख टाउनफोराव थांजाबाय बिफोरावबो गोबां एक्सपिरेन्स
औ नोंथां।
मोजां होनोबा जोङो अ' नेटनि एसे दोरोदनाय लोगो लोगोनो जों गुबुन जाथिजों जों फेस खालामनो गोनां जायो जेराव रावनि
औ नोंथां औ नोंथां नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां। औ नोंथां।
बेखिनियावनो माखासे जों गियान सोलोंनो हाबाय आरो
औ नोंथां जेरै जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो बेरायनो थाङोबा जेरै अरुणाचल सिक्किम बा माबा मोनसे गुबुन दाब से जायगायाव जों बेरायनो थाङोबा जेरै बै हारिफोरनि हारिसा फोरनि जेनाखि कालचार बिसोरनि ट्रेडिसन बिसोरनि गाननाय जो जोमनाय दामनाय देनाय आगजु बिसनि हारिमुनि बागै जों मिथिनो मोनो आरो जों बिसोरजों रायलायनानै जों गोजोननाय मोनो जे जों बिसोरनि हारिफोरनि बागै जों माखासे खोथाफोर मोनथियो आरो बिसोरबो जोंनि हारिनि बागै माखासे खो था मिथिगोन आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों दा बेफोरो जोबोद मोजां जों जेरै हाजो हाजो ओनसोलाव जुदि जोङो दावबायनो थाङोबा जेरै जों बेयाव बरफ नुयो बायदि बायदि बायदि जादनि जोङो जेनेबा ओ जिब जुनार नुहैयो बिफां लाइफां हाजो हाला बिदिनो आरो नोंथां बेखायनो बेरायनाया मानसिनि जिउआव गोनांथार
ओम गोनां नोंगौ थारैनो माखासे जोङो ओम ओ बैफोरबायदिखौ नुनानै सोलोंनानै फैनो हायो आरो जोङो
नोंगौ थारैनो नोंथां हायो मानोना जोंनि जिउआव जेसेबांनाखि जोङो सोलोंनांगौ ओ सोलोंनो थाखाय जोङो माने सोलोंनांगौ जाना फैयो जोङो जेसेनो सोलोंगोन एसेनो जोङो गोसोबो गोजोनसिन मोनगोन आरो मिथिगोनबो आरो रोंगोनबो नोंथां
नोंगौ थारैनो
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां ओरैनो
औ औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय
थारैनो गोजोनदों नोंथां दा जोङो गोबां खावलायबाय नङा होमबा औ अब्ला बिदिबा लाखिदिनि ना दे